अ दां।
औ नोंथां।
नोंथांजों आं एसे मोननैसो आयदानि सायाव माने रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ नोंथां दोङ'।
उम आयदायानो जाहैबाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हारिमु आयदाखौ माबोरै खुंनाय जायो?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव हा रिमु आयदाखौ ओ जोङो गोबां रोखोमै खुंनाय जायो जेरैबायदियै बैसागु फालियो आरो खेराइ मोसायो ओ बैसागुखौ जोङो मोनसे बोथोराव फालिनाय जायो बेखौ बैसागु दानाव फालियो आरो बे बेयो बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव ओ से माहा फालिनाय मोननाय होनना खोनानो मोनो। मोन नाथाय दानि दिनाव ओ खात दिन सात दिन फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ जोङो गिबियावनो औ। मोसौनि बैसागु आरो बेनि उनाव मानसिनि बैसागु आरो बेफोरबायसानो फालिलांबाय थायो आरो। बेखौ बैसागुआव जोङो बयबो गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' ओंखारनानै बोराय, बुरै, आबै आबौ ओ बयबो जमायै ओंखारनानै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायसा दामजुखौ लानानै जोङो गो गावबागाव अ गामि बा गुबुन गामियावबो फालिहैयो बा मोसाहैनानै माइरं लानानै फैयो। आरो बैसागुखौ जोङो गोबां रोखोमैबो फालिबावो। आरो बैसागु जोबनायनि बे सात दिननि उनाव जोब था सानखालि जोङो गामियाव ओ फोरबो फालिनाय जायो मोनसे बेखौ बयबो गामिनि सुबुंफोरानो ज' जानानै रंजालायो बा बयबो ज'यै ओंखाम जालायो आरो गोबां दाना गोबां रोखोम खोमनि आयदा आयदाबो सोस'ननो मोननाय नुनो मोनदों जेरै रोजाबगिरि लाबनानै रंजानाय मोसानाय आरो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर होनानै गथ'फोरखौ ओ जौगाहोनायनि जौगा होनो नागिरनायखौ जोंङो नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलाव हारिमु आयदानि बागै एसे फोरमायनो हागोन
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ऊम हारिमु आयदाया ओरैबायदि जेरै बैसागुआव जोंना बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो फालियो मानो होनबा बैसागुनि बैसागु दाननि सानसे आगोलखौ जोंना मोसौ बैसागु होनना फालिनाय जायो बेनि उनाव से दा से खालाराव जोंना बैसागुखौ मानसिनि सान होनना फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव आगोलाव थ बैसागुखौ दान मोनसेखौनो फालियोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो जोङो मोनदोंबो मोनबोदोंबो गोबां आगोलो आबै आबौमोननि दिनाव बैसागोखौ दान मोनसे फालियोमोन होननानै नाथाय जों दा दाबायदि समाव जों नुनाया जों बैसागोखौ ओ स्नि सा सानखौ जों फालिनायखौ जों नुगासिनो आरो आरो जोंबो दा फालिबोगासिनो ओ माबायदि होनब्ला सानसे आगोलखौ जोङो मोसौनि बैसागु होनना फालियो बिनि उनाव मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु हौवा थांखांनायनि उनाव ओ बिनि नै खालारनिफ्राय गामिनि जोंनि ओनसोलनि गासैबो गथ गथायाइ आबै आबौ आदा बाजै बिदा फंबाय गासैबो ज जानानै गामिनि गासैबो रजानानै खाम सिफुं जथा सेरजा खंगोना लानानै गासैबो ज ज यै रंजायो मोसायो गासैबो बेफोरबायदिनो रंजानानै जोंना गामियाव जोंना मागियो आरो ना ओ मागिनाय होनबा जेरै ओ नखर नखर हाबनानै मागिनायाव सोरबा बा फैसा सोरबाबा फै माइरं बेफोरबायदि हरो बेफोरबायदि हरनायखौ जोंनो स्नि दाना लासे जोंना सं बेफोरबायदिखौ स्नि दान नङा स्नि सान ओ स्नि सानालासेै रंजायो गासैबो जजानानै साना लासे रंजानानै बैसागुआव स्नि सानसिम नखर नखर हाबनानै मा गिनाया जोबनायनि उनाव जोंना ओनसोलाव मोनसे गारजा फुजा होननाय मोनसे दङ गारजा फुजाखौ जोंना रायजोनि थानाव होयो बेयावबो गासैबो ज जानानै ओ ओ इसोरखौ गाबज्रियो बेयाव जोंनि गामिनि ओनसोलनि बा गासैबो गथ गथाय आदा बाजै बिदा फंबाय गासैबो जजानानै जोंनि थानाव फैनानै इसोरखौ गाबज्रियो बेनि उनाव बे बैसागु दानावनो गेजेराव बे फुजाया जोबनायनि उनाव ओ बे बैसागु दाननि जोबथि सानाव ओ जोंना जि बै स्नि सानाव मो सानानै बा मागि नानै मोननाय रां एबा फैसाखौ ओ दोनथ'दोंमोन दोनथनाय जायो नालाय बे फुजाया जोबनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गासैबो ज जानानै रंजानाय सुबुंफोरा दुखु दाहाखौ दोनथनानैब्लाबो रंजादों मोन नालाय रंजायोमोन नालाय ओ बेखौ मोसानानै मोननाय रां एबा माइरंखौ जोंना मा होनो ओंखाम जानाय जायो आरो गासैबो ज जानानै बेफोरबायदियैनो जोंना बैसागो दानखौ बारहोहरनाय जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबोरै माबोरै आरो हारिमुफोरखौ माबोरै फालिबावनाय जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव हारिमुखौ बेबायदियैनो फालिनाय जायो आरो हारि ओ खेराइ होननाय मोनसे मोसानाय दङ बेनि गेजेरजोंबो जोंना ओ फालिनाय जायो खेराइखौ गोबां रोखोमै गोबां रोखोमनि दङ खेराइआ। उम ओ खेरायाव जोङो मोनसे थिखानाय ओ गाननाय जोमनाय दङ जेरै दखना आरनाइ आरो गुबुन रोखोमनि मोसानायनि ओ खेराइानो गोबां रोखोमनि दङो बेनि थाखाय आरो जोङो थुंग्रिबो बाहाय हायनाय जायो। आरो खानाय हगारसारनानै मोसानाय जायो आरो जोङो जे रै जोंनि ओ बाथौ फुजा होनोब्ला बाथौ फुजायाव दौदिनि होननाय खेर मोसा जानाय दङ बे-बेबो बेबो गोलैयो
उह नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ज जयै बैसागु फोरबोआव ज जयै आबै आबौ गथ गथाय बिदा फंबाय बिब बिनानाव गासैबो दासि दानि दानि समाव गासैबो ज जानानै रंजानाय मोसानायखौ मागिनायखौ नुनो मोनो ना मोनला?
औ नोंथां ओ नुनो मोनो गोदोनि बायसानो ओ जेरै ज ज आबै आबौमोन बोराइ बेन्थ गथ गथाय बयबो ज लोगो नांनानै बयबो मागिनो थांङोमोन बेफोरबायसानो दानि दिनावबो बयबो अम बैसागुनि थामथि साननिफ्राय बयबो ज लोगो नांनानै खाम सिफुं सेरजा जथा बायदिसिना दामग्रा आगजु लानानै ओ मागिनायखौ नुनो मोनो मागिनाया गावनि जायगायावल नङा गुबुन गामिफोराव जेरै मागिनो थांनायखौबो नुनो मोनो आरो बे मागिनो थांनायाव गोसो बायदियै नखरनि बिगोमाया जा हरो माइरंबा रां हरनायखौ लानानै फैनाय जायो। आरो जोबथि सानाव बय बो ज लोगो नांनानै गामिनि बा संसारनि मोजांनि थाखाय बयबो मोनसे फुजा होनाय जायो बेनि उनाव बयबो दानि दिनाव ओ रोजाबगिरि बा गथफोरनो बे गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनाय होनायनि होनायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ बेनि गेजेरजोंनो आरो जोङो गथ गथायफोरखौ सोलोंथाइनि बागैबो ओ गोसो दुंहोनो हायो आरो बायदिसिना बिजों जेरै रोजाबनाय गेलेनाय बायदिसिनाथिंबो जोङो गोसो बारायहोनो हायो उन्दै गथफोरखौ आरो गिदिर सुबुंफोराबो ओ बयबो ज जयै बे जोबथि सानखालि रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
अ
ओ बयबो जयै जालाय ओंखाम बोथिसे जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ ओ नोंथां होमबा दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ नोंथां
औ दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।